हेलौ
दों
औ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
आ नोंथाङा फ्रिब्ला आङो नोंथांजों ओ मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन आरो नोंथां सावरायनो होननानै
औ सावरायनो हागोन नोंथां
ओ बिदिब्ला आङो नोंथांनि सिगाङाव टपिकखौ फोरमायना होनि आ आङो माने बर'फोरनि बोथोर ना बर'फोरनि बोथोर नि सोमोन्दै माने नोंथांजों ओ सावरायलायनो ओ सानदोंमोन आरो ना नोंथाङा ओ एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना आंनो बर'फोरनि मोनद' बोथोरनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां बर'फोरनि बोथोर होनोब्ला
बे बर'फ्रा मिथिंगाजों गोरोबनानै थाग्रा मोनसे ओ सुबुं हारि नालाय बिसोरनाव ओ गासै मोनद' बोथोरखौ फालिनाय जायो आरो बिसोरो माने मोनद' दङ होननानै जोङो मिथिनाय जाया आरो बर'फोरनि गेजेराव ओ बे बो बोथोरफोरा जाहैबाय ओ फारियै बुंलांनोसै आङो ओ
औ जागोन दे
दुफां बोथोर उदां बोथोर गोलोम बोथोर दैज्लां बोथोर मेसें बोथ बोथोर आरो गोजां बोथोर बेफोर मोनद' बोथोरानो जाहैबाय बर'फोरनि बोथोर आरो
औ औ
बे उदां बोथोर होनोब्ला बे उदां बोथोराव माने ओ दंफां लाइ लाइफांफ्रा गोरान जायो बिलाइ बिलाइसिरिग्रा लाइफांफोरा बिलाइसिरिजोबो बिलाइया सिरिनानै गोरान जायो ओ जायगाफ्रा माने बे समाव रानस्राव जायो आरो बे दुफां बोथोराव माने बे फागुन सैथ्र दान नावनो बे दुफां बोथोरा जायो नालाय एसे रानस्राव जायो आरो बे बोथोराव
माने अखा गैया जायो एसे खम जायो माने बोथोरा रानस्राव जायो आरो बेनि उनाव फैयो उदां बोथोर दुफां बोथोर बोथोरनि उनाव फैयो उदां बोथोर माने उदां बोथोराव गोरलै बिलाइ माने बिफां लाइफांङाव गोरलै गोरलै बिलाइ खिलियो दालाइ गोरलै गोरलै दालाय खिलियो माने मिथिंगाया बे उरां बोथोराव सोमखोर सोमखोर महर लायो आरो
औ
बे बेनिफ्राय ओ मौसुमि बोथोरा मौसुमि बाराबो बे निफ्राय फैजेनो आरोखि बेनिफ्रायनो फैजेनो मौसुमि बाराबो उदां बोथोरनिफ्रायनो बे उदां बोथोरावनो बरफ्रा ओ फोरबोबो फालियो मोनसे रंजानाय फोरबो बे फोरबोनि मुङानो जाबाय रंजालि बैसागो बे उदां बोथोरावनो रंजालि बैसागोखौ फालियो आरोखि मानोना मिथिंगा बिखाया बे समाव ओ समायना रमायना म हर लायो गोथां गाब गाजोबो बिफां लाइफांफ्रा गोथां गोथां गोरलै गोरलै खिलिजोबो नालाय बेखायनो बेखौ बे समाव रंजायो आरो बरफ्रा ओमफ्राय बेनि उनाव फैयो जोंहा गोलोम बोथोर गोलोम बोथोर बे गोलोम बोथोरनि समाव माने ओ गरम जाबोबाय आरो बोथोरा गुदुं जाबोबाय आरो
औ
बेनिफ्रायनो खोथिया फोनाय मानाय जागायजेनो आरो बे आरो बिनि उनाव फैयो ओ बेनि उनाव फैयो दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव माने अखा जुब जुब हाबाय थायो आरो मौसुमि बारनि थाखाय ओ अखा बार लाबोयो नालाय बे बारा जुब जुब अखा हाबाय थायो आरोखि
आरो बे बोथोरावनो गोबां माइ मोननो हायो माने माइ माइफ्रा बे गाय-गायनानै दोनो नालाय बे गोलोम बोथोर दैज्लां बोथोरनि गेजेरावनो बेयाव जायो आरो माने बेयाव गोबां माइ गायनाय जायो आरो माइनोथ गोबां दै नांगौ नालाय माइया माने दैनि थाखा थाखाय जायो आरो माइ गायनो हायो आरो बे दैज्लां बोथोराव ओमफ्राय बिनि उनाव फैयो जोंहा मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर जो खांनानै मेसें बोथोर फैयो मेसें बोथोराव ओ बोथोरा जोंहा एसे दोमैलु जायो माने माइ आरि हाखांबाय आरो अब्ला माइ आरारि हाखांनाय जाहैबाय ग्रोबनो ओमफ्राय बोथोरा दोमैलु दोमैलु जायो आरो बे मेसें बोथोराव आरो बिनि उनाव जोंहा फैयो गोजां बोथोर मेसें बो बोथोरनि उनाव फैयो गोजां बोथोर बे गोजां बोथोराव माने गोजाङो जोबोद गोजाङो आरोखि जायनि थाखाय ओ माने ओ सुवइटार ओ कम्बल उन्दुनायफ्राव कम्बल जोमनांगौ जायो ओ ओरैनो थायोबा लंपेन्ट गुदुं गाननांगौ जायो जि गुदुं गाननांगौ जायो साद्रि गाननांगौ जायो आरो बे बे गोजां बोथोराव
औ
गोजां बोथोरावबो माखासे फालि नाय जायो बर'फ्रा माबा फोरबो फालिनाय जायो आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? बोथोरजों सोमोन्दो गोनां फोरबोफोरखौ एबा गोजां बोथोरफ्राव एबा जिखुनु बोथोरावनो बर'फ्रा मा मा फालियो।
अ गोजां बोथोर गोजां बोथोराव जोंहा जेनेबा जानुवारि मान्थाव जायो नालाय ओमफ्राय बेयावहाय मा होनो मागो मागो दमासिफोरबो जाहा फालिनाय जायो। बे गोजां बोथोराव मागो दमा मागो फोरबोआबो बे बर'फोरनि मोनसे फोरबो जोङो बेखौ जोङो बेखौ फिथा सौराय सौना फिथा सौराय बानायनानै न'आवनो बानायनानै जायो। बा बिदि ओ जेनेबा बर'फोरनि नेमखान्थि बायदियै बेवहाय मागोआवहाय माने जि फिथा सावजेनगोन ना बै बै फिथा सावजेननायखौ माने जोङो मा होनगोन फार्स सावगोदानखौ आरो आरो ना जोंना जेरै जोंनिथिं जेरै फालियो आं नोंथांनो खोन्थानोसै। फार्स्ट साव गोदान फिथाखौ बिदिनो जोंना माबा खालामो आरो ओर बिदि साहा सानजा साहा खोला सानजा सोनाब बिदि गारहरनाय जायो आरोना। जेनेबा औ माने बोथोर बोथोरा मोजां थांथों बा बेखौ दाउ जि जिब जुनार बा दाउ दावमा दावसा जिखुनु जाया मोनजा मोनजालाङा मानो मोनसे दान होनाय बायदि होननानै फोथायनाय दं आरो ना जोंनियाव बेनिफ्राय बै फिथाखौहाय फिथायाबो गोबां रोखोमनि दङ लारु फिथा जायो एन्थाब फिथा जायो दा बे फिथा एन्थाब खौ जोङो न'आवनो न'नि माइरंखौ सोमनानै लाग्रो गिबियावनो बेखौ बानायनो थाखाय सोमनानै सोमनानै बिनि उनावहाय एसे गुरै जायोब्ला बेखौ बोखांनानै खेरखायाव बिदि बोखांनानै बे दै खौ सर' होजोब नानै माने माइरंखौ गोरान खालामनानै बेखौ देयो आरो देनायाव जेन गुरै जायो बिनि थाखाय जों सोम नानै लानानै इनिफ्राय जोंना ओ जेनेबा आथिखालावनि बेयावथ' मेसिनफोर ओंखारबाय मेसिनफोराव सौहैयो खिन्थु जोंनिथिंहाय दाबो उवालखौनो बाहायनाय। नुनो मोनो आरो ना बे उवालावनो न'आव न'आव बे उवालावनो सौनानै बेखौहाय सौनानै आरो सान्द्रि गुबुं थायो बे सान्द्रि गुबुंजों सालिनानै माने न'आवनो बानायो आरोना बे एन्थाब फिथाखौ बेनिफ्राय बेै जे लारु फिथा दङ ना बेखौ जोङो माइब्रा माइरंखौ माबानानै मा होनो माइब्रा माइरंखौ बै मिलाव सौनो लाङो आरो ना मेचनजों बेनिफ्राय सौनो लांनानै बेयो गोबाव सम जाजायो आरो ना बियो बे माइब्रा माइरंनि जे मिलाव सौनाय बे जिथुनाखि जों लारु हिसाबै जायोना बियो। माने थावनि सिथावबो होनो बेखौहाय जों गोबाव सानसिम जाजायो नाथाय नाथाय बै जि एनथाब फिथा ना बेयो जे न'आव देनाय बियो माने गोबाव दोनजाया आरो ना हरसेनि समावनो माने माने बेखौ सावजोबनो गोनां जायो आरो ना नङाबा माने एसे मोनामो आरो ना। जुदि साननैफोर थायोब्ला बेयो मोनाम मोनामनाय मोनो जाजाया जायो बेनिखायनो माने जि दिनखालिहाय ओ ओ जिदिनखालि बै फिथाखौ देयोना हैदिनखालिनो मोनायावहाय बेखौ सावजोबनो सेस्था खालामो आरोना आरो सावजोबनो हाथाराबाबो हाथाराब्लाबो माने फुङाव फुंआवहाय फुं सिमहालागै जोबहैथों। बेबायदि होननानै फुंसिम सावनाय जायो आरो जोंथि ओमफ्राय बेखौ बे फिथाखौ ओ सिबिं सिबिंजों हाइजें लगायनानै सावनाय जायोबा सोरबाबाफोर नारेखलबो नारेंखलबो लगायनानै सावना खौ नुनो मोनो आरो आरो एदिनो। जेब्ला फुङावहाय गामिनि गथ' गथ' गथ' गथायाइफोरा मागिनो फैयोना। अब्ला बेखौ राननानै राननानै हरो आरो बेयो फुङावनो मोनसे मोनसे बिदि राननानै हरो आरो। एनिफ्राय दा मागोआवथ' बेलागुरबो जानाय जायोमोन ना नोंथां। औ बेला गुर सावग्राफोरा जेनेबा बिसोरो बै जिदिनखालि जोङो फिथा सावोना हैओइदिनखालिनि मोनायावनो बिसोरबो बेलागुर जानाय जायो आरो बिसोरो दुब्लि बा फोथारफोरावहाय लोगोफोरजों बा न'नि मानसि फोरजोंबाबो न'आव जानाय जायाबाबो फोथारफोराव लांनानै बिसोरो मोनसे ओ माबा मा होनगोन बे दंफांफोरखौहाय बनजार बायदि मोनसे जमा खालामनानै बा बिलाइफोरखौ बिलाइ गोरानफोरखौ जमा खालामनानै बिसोर मा माइहुं बायदि स्टाइलाव बानायनानै माने एसोरो सावनाय जायो आरो ना। अखानायनायै फुङावहाय हरावहाय बिदि बिदिनो जायै लोङै माने अखानायै फुंआवहाय बिसोरो औ सोरांसि सियावनो इदि फोथायनाय दं आरो गोदोनिया जेनेबा दाउखा सिलाफोर नुयै नुनायनि सिगां सिगाङावनो बेखौ सावखां आरिखां दुगैनांगौ ओ सरि दुगैखां आरिखां सावनांगौ बिदि होननानै ओम फोथायनाय दं आरो। जोंबो जोंबो खोनाबोदों नालाय जोंबोथ' गोदोनि जेनेरेसननि नङा जाहैबाय जोंबो आबै आबौमोननिफ्राय खुगानिफ्राय खोनाबोदों आरो दायो जों नुनोबो मोनदों आरो। बेबायदिनो खालामो होननानै एनिफ्राय बेबायदि फालियो आरो ना मागोखौ ओमफ्राय बिनिफ्राय अखानायनायै बेहाय जानाय लोंनाया सुरु जायो आरोना आरो बर'फोरनियाथ' जौ बेदरफोर जायो। आरो न' न' सङो बयबो
औ जाबाय दे नोंथां नोंथाङा। माने बोथोरजों सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबोखौ नोंथाङा खोन्थानाय जाबाय ना आरो बेनिफ्राय बोथोराथ' जोंना मोनद'आनो बे मोनद' बोथोराव माने मोनद' बोथोरा माने बेयो मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां बोथोर नालाय बेखौ बर'फोरा माने मि मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां हिसाबै फालिनाय जायो आरो आबादखौ लानानै माखासे फोरबो फालिनाय खौ लानानै बे बोथोरा सोमोन्दो गोनां आरो बेखायनो बे बोथोर लानाय बोथोर लायै बोथोरनो माखासे फोरबो फालिथाय आबाद गायनाय बेफोरो जायो आरो बर'फोरनि गेजेराव गोजां बोथोर बोथोराव मोननाय मैगं मोननैसो बुंदो नोंथाङा।
हा
गोजां बोथोराव मोननाय मैगं मोननैसो बुंदो नोंथाङा।
ओम
बोथोराव मोननाय मैगं होनबा
गोजां गोजां बोथोराव मोननाय मैगं होनोब्ला
फुलकबि बान्दााखबि फुल कबि बान्दा कबि लाइ लाफा बेफोरखौ गोजां बेखौ मोननाय जायो।